हेल' नोंथां।
नोंथां
उम नोंथां खोनादोंना
औ खोनागासिनो दां आ बुंलाय।
दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जे जोङो फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन जे मा मा फिथाइयाव मा मा जोङो मोननो हायो एबा। मा मा बोथोराव मा मा फिथाइया थायो बेफोरनि बागै नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ हागोन दे नोंथां हागोन
जेब्ला नोंथाङा। बुंग्रोलाय जे मा मा फिथाइाव जोङो मा मा। देहानि नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ मोनो आरो बेजों जोङो देहानि गोनांथि जानाय भिटामिनफोरखौ खुंनो हायो।
थारैनो
औ।
फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबांथार रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर मोनो आरो बे फिथाइ सामथाइफोर खौ जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मोननो हायो। आरो बियो बोथोर लानानै बोथोर फिथाइ सामथाइ थायनायनि समबो दङ जोङो बांसिनथारै फिथाइ सामथाइखौबो जोङो दैज्लां बोथोरावनो मोन हायो दैज्लां बोथोरावनो फिथाइ सामथाय थाइनायनि दिन होननानै बुंजायो जोङो। गुबैयै जोङो दैज्लां बोथोराव खान्थाल थाइजौ। ओ आनारस ओ बेबायदिनो जोङो गोबांथार फिथाइफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोननो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
फिथाइ सामथायाइ औ फिथाइ सामथायाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनां
फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोङो। जोंनि देहायाव गोनां जानाय जिखिनि नांगौ मुवाफोर जिखिनि भिटामिन जिखिनि खनि संख्रिफोर बेफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो मोननो हायो। आरो फिथाइ सामथाइ जानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि देहा जोंनि जि सावस्रि बे सावस्रिखौ जोङो बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनानै गावनि सावस्रिखौ जोङो गोग्गो खालामनानै लाखिनो हायो। बेनिखायनो जोङो गासैबो ओ फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ। जोङो नाथाय आथिखालाव नुयो जोंनि उन्दै उन्दै जि लाइमोनफोर जि फंबाय बिनानावफोर बिथांमोना फिथाइ सामथाइ जानायखौ। एसे एसे गारलांनाय नुनो मोनदों जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव जों बांसिनानो आथिखालाव रेस्टुरेन्ट हटेलफोरनि फास्ट फुडफोर जायो जाय फास्ट फुडफोरा जोंनि देहानि थाखाय ओ खहा गोनांसो खालामनानै होफैयो जोंनि देहाखौ आं दहायनो बुं खादों फिथाइ सामथाइया जोंखौ बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामो बेबायदिनो जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय गोबांथार भिटामिन खनि संख्रि आरो खायसे जोंनि देहानि गोनां जानाय एसिडफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननो हायो जेरै गोखै फिथाइफोर गोखै फिथाइ जेरै नारें लेबु नारें लेबुआव जोङो साइट्रिक एसिड मोननो हायो जिहेथु जि साइट्रिक एसिडआ जोंनि देहानि थाखाय ओ गोनां नाथाय बाराद्राय साइट्रिक एसिडआबो जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो ओरै जोङो थिंख्लां थिं ख्लांनिफ्राय जोङो ओ टारटारिक एसिड मोननो हायो लोगोसे जोङो सुमफ्राम सुमफ्रामाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार जोङो सुमफ्रामनिफ्राय जोङो सोर मोननो हायो एबा आइरन जाय जोंनि देहाखौ ओ गोग्गोयै लाखिनायाव हेफाजाब होयो बेबायदिनो जोङो गोबांथार फिथाइ सामथाइनिफाय जोङो गोबांथार भिटामिन मोननो हायो जेरै भिटामिन होननानै बुङोब्ला जोंहा ए भिटामिन बि भिटामिन सि भिटामिन दि भिटामिन बेबायदिनो गोबांथार भिटामिन थायो आरो फिथाइ सामथायाव बेनिखायनो जोङो फिथाइ सामथायाइखौ जानांगौ नोंथां आरो फिथाइ सामथायाइ होननानै बुङोब्ला फिथायाव ओ जोंना फिथाइया गोबांथार रोखोमनि थायो जेरै गरसेल' बेगर थानाय आरो बुरजा बेगर गोनां दा गरसेल' बेगर गोनां फिथाइफोरा जाहैबाय बैग्रि थाइजौ जलफि बेफोरो जोंना गरसेल' बेगर गोनां फिथाइ लोगोसे बेबायदिनो बुरजा बेगर गोनां फिथाइफोर दङ खान्थाल दङ मैथ्रु दङ हो बिदिनो आपेलफोर दङ बेबायदिनो गोबांथार फिथाइ थायो आरो जोंनि गेजेराव दा आं उनाव बुंबावगोन नोंथां दा नोंथांनिफ्राय आङो नैबे समाव मि थिनो नाजागोन आरो नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो फिथाइ सामथाइनि बागै बै फिथाइ सामथाइया जोंनि मा मा मुलाम्फा लाबोयो मा मा बोथोराव थायो फिथाइ सामथाइफोरा एसे बुंनानै होदो
औ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि जे फिथाइ सामथाइखौ जों जानांगौ आरो बेफोरनिफाय जों देहानि नांगौ जानाय भिटामिन बेफोरखौ जों नाथाय दानि जुगाव जों बेखौबो नुनो मोनदों जे गाव रां आरजिनो एबा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जे बैफोर फिथाइखौनो बिसोरो मुलि एबा जे थाब सेवना थाङि एबा थाब देरनाय बेफोरबायदि जोङो मुलि होनानै फाननायखौ नुनो मोनो बैफोरखौ जाबाबो जोंनि देहानिफ्राय जे नांगौ भिटामिनखौ मोननायनि सोलायै जोङो जोंनि देहाया खहासो जायो दा बैफोरबायदि जे गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फिथाइ सामथाइ लाबोयो जे जोङो जे थाइजौखौथ' जोङो दैज्लां बोथोराव थायो नङा होमब्ला नों थां औ दा बैफोर थाइजौखौबो जोङो दानि जुगाव जे गोजां बोथोर जे उदां बोथोर मानि मोनग्रा जाबाय जे थाइजौ थाइनायनि सम नोङा अब्लाबो जों बै फिथाइखौ मुलिजों फेदेरनानै फाननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो दा जोङो फिथाइ जाब्लाल' जाया जे जों बैखौ जानायनि सिगां नायबिजिर नांगोन आरोना जे बै फिथाइखो जे मुलि होनानै बानायदोंना ना बियो गाव हारसिंनो देरदों जे बैखौ जाब्लाथाय जोंनि देहायाव माबा मुलाम्फा जागोन नाय मायबा खहा जागोन बैफोरखौ जोङो नुयो आरो खायसेफोरा बेफोरनि थाखायबो मुलि होनायखौ जों नुनो मोनो जे बैफोर फिथाइखौ एम्फौ एनलाफोरा जानानै गाज्रि खालामो दा बै एम्फौ एनलाखौ बे एम्फौ एनलाय फिथाइखौ जायैनि थाखाय एबा फिथाइया गाज्रि जायैनि थाखाय गोबानो मुलि होयो फिथाइ सामथायाइाव नङा मैगं थाइगंआवबो दानि जुगाव बिब्दिनो जाबाय दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंगोन आरोना जे फिथाइखौ जानायनि सिगां मोजाङै नायबिग्रोनांगौ जे बैखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माबा मुलाम्फा मोनगोन ना खहा जागोन औ
थारैनो नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों ओ आथि खालाव फिथाइफोरखौ गोबाव सम लाखिनो थाखाय ओ बा बेखौ मेगनाव नांथावथाव मोजां नुथावथाव खालामनो थाखाय बेनि सायाव गोबां गाबफोर फोननाय लिरलानाय बेयो सोलिगासिनो दङ जायफोरखौ मानसिफोरा जायोब्ला बेनि मुलाम्फा मोननायनि सोलायै खहासो जायो बेखौ नोंथाङा बुंदों थारैनो आंबो नैबे समाव बे बाथ्राखौनो आङो बुंदेरनो सानदों नोंथां थारैनो जोङो जुदि गावबा गावनो न'फोरावनो फिथाइ सामथायाइनि बिफां लाइफां गायनानै बेनिफ्राय जोङो जानो हायोब्ला गावनि न'आवनो बानायनानै जोङो बेनि गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो मानो होनोब्ला जों न'नि फिथाइखौ जोङो न'नि फिथाइावथ' बेबायदि गाब गोनां मुवा रासायनारि मुवाफोरजों होआ नालाय जोङो बेफोरखौ न'फोरावनो गायोब्ला जोङो